नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंजों ओ साम' ओंख्रिनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों साम' ओंख्रिखौ थ' गोबां गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजों जानाय जायो नङा होमबा
औ
औ बिनिनो नोङो एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ
दे फोरमायना होलाय
दा साम' ओंख्रि होनोबाथ' जोंहा साम' ओंख्रिखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोम मै जानायखौ नुनो मोनो। दा साम' ओंख्रिखौ जों गुबुन गुबुन मुवाजों जायो जेरै साम' खौ सबायजों दालिजों अनलाजों जोगोनारजों मैथाजों बेबादिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। दा आङो नोंथांनो सबायजों साम'जों माबोरै ओंख्रिखौ संनाय जायो बिनि बागै एसे फोरमायना होनोसै
औ औ दे
दा गिबियावनो जोङो साम'खौ मा दैमा बा दुब्लि बा बिलोफोराव सिगाङावनो खननानै लाबोगोरो बेनिफ्राय बेखौ जोङो। लाबो खालिनो जानाय जाया बेखौ सिगाङाव जों। सानसे हरसे सोमनानै दोनो दैयाव। ए दा बे सोमनानै दोननायखौ अखानायै जों बिनि साम'नि दाखोनखौ ओ खासिजों बा सिखाजों बा बिजिजों बिनि दाखोनखौ एरख'नानै लायो बिनि उनाव जों बे साम'नि खिथुखौ दानस'नानै लायो। आरो बेखौ ओ बा बे साम'आव थानाय बाला बा हाब्रुफोरखौ ग'गारनो थाखाय जों बेखौ दसे सम दैयाव सोमनानै दोननाय जायो दा बे साम'खौ बिदिनो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ जेंगायबा जायखिया मोनसे दोनग्रा बासन लानानै बेयाव साम'खौ दैजों मोजां सुनानै लानाय जायो बा हुनानै लानाय जायो बेनि उनाव जों बेखौ अर अराव गंसे साराय बा दो जाननानै बेयाव गिबियावनो अराव जाननानै बे साम'खौ जों थाव होनानै बा सिगां थावथ' बाहायनाय गैयामोन आथिखालाव थाव दा बेयाव थावफोरखौ होनानै सामब्राम एसे होनानै सामब्रामखौ एसे एवनानै ला लागोनानै बे साम'खौ खोबहाबनानै लानाय जायो जाहाथे बे साम'नि बिज्लाया खारो बेबायदिनो साम'खौ मोजां एवना लागोरनानै बेवहाय मोजां एवफ्रामना लाग्रोनायनि उनाव जोंहा बेयाव थाव ओ संख्रि बा हालदैखौ होनानै लायो। आरो बेजों लोगोसेैनो जा। सिगाङावनो ओ सबायखौ जों उन गोनानै लाखायो दा जों बे सबायखौबो बे संबाय थानाय बा एवनानै लानाय एवनानै लानाय साम'आव जों होना लानानै होसोन होयनि बेजों बेयाव दै होनानै होनाय जायो दा बे दै होनायनि उनाव जेब्ला साम'आ गोदौयो अब्ला बेयाव जों आरोबाव संख्रिखौ साखिखांनानै बिखौ गोथाव बा संख्रि नांदोंबा नाङा हैबा गोथाव जादोंना जायाखै बेखौ नायनानै जों। नायनानै बेखौ जों आरो संख्रिखौ होफिनबावनाय जायो बेबादिनो जों जेब्ला साम' आरो सबायजों मोजां गोदौनानै मोनगोन अब्ला जों बे साम' एबा सबायखौ नायनानै जों मोननाय मोनब्ला खांनानै लायो बेनो जाबाय साम'जों सबायजों ओंख्रि।
औ औ।
दा जों साम' होनोब्ला साम'आ साम'खौ जों गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो जेरै साम' लादाय, साम' दाहोनाय, बेबायदिनो गुबुन गुबुन साम' मोननो हायो दा साम'खौ जों एर ख'नानैबो जानायखौ नुनो मोनो। दा जों बे साम'खौ एर ख'नानै गोदो बर'फोरा ओरैनो थावजों एवफ्रामनानै फाजा महरैबो जायोमोन। आरो बे साम' एरख'नायखौ मैथाजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। दा बे एरख'नाय साम'खौ मै थाजों जानायखौ एसे फोरमायना होनोसै आङो।
औ दे।
दा ओ बे साम'खौ जों गिबियावनो एरख'नानै लाबाय एरख'नानै लाखांनायनि उनाव बेखौ जों मोजाङै ओ सारायखौ अराव जानानै बेवहाय थाव एसे होनानै सामब्राम सामब्रामखौ होनानै एसे एवनानै लाग्रोयो। बिनि उनाव जों बे एरख'ना लानाय साम'खौ साराय बा जायखि जाया एव-एवग्रा बेसादाव एवनानै लानाय जायो। बिनि उनाव जों बेखौ मैथाजों जानाय जायोब्ला बेवहाय मैथाखौ मोजाङै गिबियाव खानानै लागोनानै बेखौ दैजों सुनानै बे मैथाखौ बेयाव होस'न फानानै एवना लानाय जायो। बिनि उनाव जों बेखौ मोननाय बादियै दै एसे होनानै लानाय जायो आरो बेयाव संख्रि बा हालदैफोरखौ होनानै लायो। बिनि उनाव जेब्ला बियो गोदौगोन गोदौ खांनायनि उनाव जों बेखौ संख्रि नांनाय बायदियै साखिनानै संख्रिया नाङाखैबा संख्रिखौ होदेरनाय जायो आरो बिनि उनाव संख्रि नांदोंबा होनाय जाला। बेबादिनो गोदौखांनायनि उनाव जेब्ला साम' ओंख्रिया मोनगोन अब्ला बेखौनो जों खांनानै जायो। दा नोंथाङाबो बेबादिनो साम' ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन।
औ।
ओ नोंथाङा जि बुंलांबाय बेफोर गासैबो नंगौ। ओ साम'खौ जों गोब बां गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजों जानाय जायो नङा होमबा? जेरै नोंथाङा बुङो बुंलांबाय साम'खौ लाव जोंबो जानाय जायो आरो साम'खौ दालि जोंबो आरो सबाय जोंबो ओ आरो अनला जोंबो जानाय जायो। नों थाङा बुंलांबाय बेफोर गासिबो नंगौ। ओ दा आं बेनिनो ओ अनलाजों साम' ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो ओ आं बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों।
औ।
औ। ओ गिबियावनो साम'खौ दैमा दैसा बिलो एबा जाम्फै आरिफोराव मोनो। ओ बे साम'फोरा जाबाय साम' गोलाव, साम' दाहोनाय, साम'खहे आरो साम' लादाय।
औ।
बेनि मादाव बर'फोरा साम' गोलाव आरो साम' दाहोनायखौ बांसिन जायो।
औ।
ओ साम'खौ दैनिफ्राय खननानै लाबोना ओ खमै बो हरसे बाल्थिं एबा दोआव सोमना दोननो नांगौ। ओ सोमना दोनोब्ला माने साम'आ ओ खिगारना साफा जायो आरो बेनि उनाव जानो गोसोब्ला अखानायै फुङाव एबा बेनि उनाव साम'खौ जानो थाखाय बिदिनो माबा मोनसे पाथ्र' बा सान्द्रिफोराव लखबनानै बिनि दाखोनखौ गारनो नांगौ खोन गारनाय समाव बे दाखोन दाखोनखौ बोखारनो थाखाय बिजिजों थुखांना दाखोनखौ बोखारनानै गारनो हायो
औ
दाखोनखौ गारखांजोबोब्ला साम'नि खिथुखौ सिखाजों दानस'नानै गार गारनो नांगौ
औ औ औ नंगौ
मानोना दानस'योब्लासो बे साम'नि खिथुखौ एबा बिज खिथौखौ दानसयोब्लासो जानाय समाव माने सोबख'नानै जानो मोजां जायो बेनि उनाव साम'खौ दो दोआव एबा मैगं खादायाव लानानै साम'खौ मोजाङै मैला खारजासे मानजिनानै सुनानै लानाय जायो ओ बे सुनायनि उनावनो मैलाया खारदोंना खाराखै बेखौ मोजाङै नायनो नांगौ
औ
जेब्ला साम'खौ मोजाङै सुखाङो अब्ला सुखांनायनि उनाव साम'खौ ओंख्रि एबा दोआव थाव संख्रि फानलु आरो हालदै मस्ला होनानै दै रानजासे एवनो नांगौ एबा थाव होआलासेनो खारदै होनानैबो बे साम'खौ एवनो हायो नङा होमबा बेनि उनाव औ बेनि उनाव मोजाङै एवनानै दै रानोब्ला जखानि दै होनानै साम' खौ रुनो नांगौ साम'नि दैया जेबोला ग्लब ग्लब गोदौओ अब्ला देनानै लाखानाय अनलानि अन गुन्दैखौबो फ्रि फ्रि सारनानै खादौजों फिदिंना उरनानै होनो नांगौ आरो ओ बेबादिनो दसे सम गोदौ होनाय समाव ओंख्रिखौ नायनानै संख्रि साखिना खांनो हायो बे साम' ओंख्रिया बर'फोरनि ओ जोबोद ओ खहाब गोनां जाग्रा खाजा होननानै बुङो बर'फोरा बेयाव भिटामिन ए थायो आरो बेखौ मेगननि थाखाय गाहाम खाजा होननानैबो बुङो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आरो आरो बे ओंख्रिया बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे सिनायथि आदार होननानै बो जों बे साम' ओंख्रिखौ मिथिनाय जायो
औ नंगौ।
ओ उम बेबायदियैनो जोङो ओ अनलाजों साम' ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो आरो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजोंबो संनो हायो आ नों। नोंथाङा जि बुंलांबाय ओ साम'खौ ओ बिनि साम'निफ्राय जि ओ मा होन्दोंमोन नोंथाङा बेखौ एरख'नानैबो संनाय जायो होनदोंमोन ना औ नंगौ बेखौ एरख'नानैबो संनाय जायो ओ एरख'नानै सङोब्लाबो बेखौ जानो जोबोद मोजां जायो आरो ओ। आं साम'खौ माबोरै संनाय जायो - साम'जों अनलाजों माबोरै संनाय जायोबो बेखौ ओ से बेसेखिनिखौनो फोरमायनानै होबाय आरो नोंथांनो
औ
औ उम बिदिब्ला ओ दोनथ'नोसै नोंथांङाबो जि साम' ओंख्रिनि बागै संनायनि जि आदबफोरखौ फोरमायबाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय
ओ नोंथांजोंबो साम' ओंख्रिनि बागै रायज्लायनानै जोबोद गोजोन
औ औ दे होनबा औ।